द हेलौ अ खोनादों।
औ खोनादों।
मा खालामदो?
नै ओरैनो दङ लामायाव ब जाथबोस द जिरायनानै दंलाबायसै ओरै
बोरै खबरफोरालाय
खबरफोरा बिदिनोसै मोजां मोनो औ मोजांबो गाज्रिबो होननांसिगोन।
आतसा
गामियाव गामियावनो दङ। न' खाथियाव माने लामायाव दसे जिरायना दङ ओरैनो। नोंनो ओरैनो मा खालामदों दा। हेल' हेलौ
बे थावरा अबेबा अबेबा नाङो अबेबा नाङा मास स हो
मा खालामदों होनदों दा नोङो? खोनादों दा मा खालामदों होनदां नोङो? नोंखौ होनदां दा मा खालामदों होनदां औ उबो दं
लामायाव ओरैनो दसे बार जानो फैलाबायदां
अ हारसिं ना सोरबा लोगोफोर दं।
हारसिंसो रावबो फैयाखै माथो?
उम बिराद गरम ना बोथोरा
गरमाथ' बुंजाया अयथासार गरम
उम आ गरमा गोगोम गरम गरमाथ' जाबाय खोमा ना बहुद। ओरैनो गरमा गरमा सानबेसेसो जाखो?
उम गरमा जाबायलै सप्तानैसो जाबाय खोमा। उफैया सप्तानै जागोनना जा-जाबायखोमालै सप्तानैया
अ मानिे अखा सखा हादेरनो हायाखि जब
अखाया दनै हराव एसे हाजिरांदोंमोन हानायालाय ओरैनो बारा गोबाव हायाखै बेबो दुब्लियाव थै थालाय एसे हायाखै हानायालाय एसे हाग्रा
औ आ एगारथासोआव आरोना?
उ
आ बुंथिगिरिनि जेबो खोनानो मोननाय जायाखै गैया जोंथिं गैया अखायानो हास्राखायाखै माने? बुहुद गोबाव जाबाय जोंनि थिंजायबो सान्दुंजोंनो सेस जाजुबो
ओरैनो लाय माइफोर गायनो मोनगोनना मोनाखै
माइया थ' गायनो मोनाखै
माने मोनस्रा खायाखैसैनो होननांसिगोन माने अखानि थाखायनो जोंना माने उम माने जोंना बोरिबोना हाया माने
उम।
बिनि थाखाय माने गायनो मोना आरो ओरै जोंनि जोंना माने अखा हाबासो माने दै बोहैयो
बिनो जाबाय जारलाया
ओ बेलेगनि दैआथ' फैस्राखाया माने बेलेग ओ गायनो मोनजोब्बाय गायखां जोब्बाय आनो खोमादां। जोंनि थिं'थ गायखां जोब्बायानो माने बेलेख जायगानि
उ जोंनि थिंजायबो गैया गायनो मोनस्रायाखै।
उ ओमफाय नोंसिनिखै जेनेबा गायनो मोनगोनना मोनाखै?
गायनोथ' ओरैनो हाजो एरियाव हाय सासे सानै गायदों गायनाया ओमफाय गामि एरिया आव गैया गायनो‌ मोनाखै बुंथिगिरिफोरनि जेबो खोनानो मोननाय जायाखै
हाजोआव जेनेबा माबोरै माबोरै गायनो मोनखो?
हाजोआव बिदिनो बोहैनाय थायोना नालाजों नाला फ्रा उम नालाजोंबो बेसेबां मालाय गायनो एख बिगा दुय बिगाफोर गायखांबाय खोमा सोरबा सोरबा साफा सानै गायदों गायनायालाय।
उम हाजोनि दैया थ' ओरैनो रानखाया
ओम राननायालाय राना होमबाबो एसे थ्राय थ्राय बोहैनाय जायोना जोंनिखौ मोनस्लाब हैया माने
अ बिदि आरो
आम
ओमफाय ओमफाय नोंसोरथ' गायनो मोनगोन ना मोनाखै जेनेबा?
ना गैयाखायनोनो मोन जखायासै एबार बे बोसोरावबो मोनगोन ना आसा हमसै बायदिसो मोनबाय माथो।
हो-हो जेनबा बेसे गोबाव सो बोसोर बै से सो जाखो गायनो मोनैआ
ओ एबखरजों बोसोरथाम जासिगोन बायदि गायनो मोनैआथ
गायनो मोनैआ आरो ना
उ
ओं अखाया अखागोया अखा थाबासो गायनो मोनगोन अखायानो हायाखैब्ला
उ
ओ ओ
गोया फक्रिफ्रावबो दैयानो गैस्राया
ह
सिगांनि बोसोरफ्राव दा ओं सिगांनि बोसोरफ्राव दा दा बायदियाव फुख्रिफोराव ना आगारनाय सिजोनसो सोलियोमोन।
ओम गैया दा माने दै दैखौनो नुस्राखाया माने जोंखिजाथ'।
उम दै दंग जाम्फैफोराव बोहैयोमोन ना सिगां दा बायदिबा एसे एसे थ्राय-थ्रायनो द्रा दा गैस्राया खालि एकदमबारे गैखायानो।
होम
माने नुस्राखायानो आरो माने दै होननायखौ।
उम दै होननायखौनो नुस्राया माने माबोरै बोरै जाबावगोन गरमा।
जोंखिजा माने कन्दिसना बिदि जाना दं आरो। गायनो गायनो मोनाबाथ' ओरैनो गोरान खिथिफोरसो माबानांसिगोन बिदिनो।
उम बिदिसो मावखा नांसिगोन उफाय गैलाना।
गोरान खेथिसो मावनो ला टारगेट लानांसिनगोन मोने। बेजों बोथोरजों मानो गट गैलाना।
ओम
जेनेबा गायनायनि सिजोनथ' थांसिगोन।
उम थां उम बारा गोबाव गैलाना नै।
ओ जेनेबा ओरै दा जुलाइ ना
उम
ओम ओम जुलाइ दा गैलालै औ पिजा माने बेलेग जायगाखै गायखांजोबबाय जोंनिजों गैया। गोरान खेथिसो मावलाबायनोसै जेनेबा।
ओरैनो गोरान खेथि मा मावनो सानखो नोंलाय?
ओरैनो मावनाया ओरै बहल सबाय बिमा, बानलु एफोरखौ माने मावनांसिगोन आरो।
ओरैनो मा मैगङा बांसिन जायो नों सिनोसाय गोरान खेथि मावनाया?
गोरान खिथिया मावनाया जानाय जायो आजिखालि मेडिसिननि बाहादुरि जाबायना माने।
ओम मेडिसिन होदावबाय थाबायना आदोद जालांबाय माने।
ओम मेडिसिनानो दा बांसिन होयोसै। मेडिसिन बायाबानो माने मैगंआनो जेबो जाला माने।
ओम मेडिसिन बांद्राय बाहायबाबो हाया मोजां जायालै गाज्रि जालाङो माने
ओम ओम सायो
फास टाइमावहाय मैगं मेगंफोराबो मोजां जागोन ओमफ्राय उनावहाय लासै लासैनो हाफोरा माने गाज्रि जालांनो नांगिरोना आरो
उफाय गैया जेनेबा मावनो थाखायथ' होथारनांगोन जेनेबा
उम
आरो मैगं थाइगं गायाबाबो जायाना माखौ जानो
औ जेनेबा गायनो मोननायानो ओरै बोसोरथामसो जासिगोन जेनेबा बे गोरान खेथिफोरखौ मवाबा जाला माने
थायसे थायनै थायसे थायनै माने
ओ बेफोरजोंसो संसार सोलिनो हासिगोन होनना दाथ' स्कुलबो गैथ'वाना बन्द' जाबाय कलेजबो गैथ'वा
गैया गैया बन्द' जाबाय माने गरम बन्द'नि
उम
ओरै गरम बन्द' होदोंमोन आरो मास मोनसेसो
आदसा
माबायाव ओ मेनि दुइ थारिखसोआव खुलिहैगोन खोमा दायो जोंना
आदसा आं खोनानाय बायदिबाथ' जोंनिया फन्द्र' दिनसोल' होगोन बायदि मोनदों माने सेकेड इयार फाइनाल होनांगौ ना लेंहरफिनगोन बायदि खोनादों आरो आं ना
औ औ उम उम
माने फाइनाल होनांगोन ना फाइनालनि थाखाय क्रसिं सोलिगोन बायदि मोनदों आरो क्लास माबायाबाबो क्रसिं जा जागोन आरो
थेक्स आरो थेक क्लासआ जाबाय थागोन आरो इगजामाबो बारा गोबाव गैलाना
मास मोनब्रैसो दंबावो गैला फेब्रुवारियावनो जागोन दा नै जुलाइ जाबायानो
अक्ट' ओरैनो जेनेबा अक्ट'बरफोरावनो बन्द' होखायो खोमा बा जेनेबा ओरैनो मास मोननैसो
अक्ट'बर माने नबेम्बरनिफ्राय माबा होयो ओरैनो गाव फरायनो थाखाय बन्द' होयो माने गाव फरायनांगोन ना हारसिं माने माबा हैनाय जायोना सेलेबास जोबहैखाबाय आरो सेलेबास जोबखांनायनि उनावहाय नोङो मास-मास्टारफोरा मालाय मास्टारफोर फोरोंनायखौसो लानो ना नों गोसोआव लानो बिदि जाहैयो माने ओंखायनो गेप्स होयो आरोना फरायनो थाखाय चान्च होयो
उम जेनबा मास मोनबेसोसो होयो
ओरैनोथ' ओरैनो मास मोननै होयो होनाया लाय एबार क्रसिं जागोनबायदि मोन्दां डिसेम्बरावहाय दिसेम्बरआवबो क्रसिं जागोन बायदि मोनदों आरो आं ना ओरैनोथ' दोनजाबाय थायाना दोनबाय थाबाबो आरो फरायनो सोरबा सोरबा फरायाना कसिं लाबाय थाबाय एसे माने फरायनो आदोर जालांगोन ना।
हम। जेनेबा ओमफ्राय बन्द' होनाय समाव जेनेबा नोंसो सोरो न'आव नायोना ना माबायो? जेनेबा ओरैनो बायदिसिना टिउसन लायोना
आं बिदि लाथ'वाखै लानाया माने क्रसिं जासिगोन ना जोंना फन्द्र' दिनसो थानानै ओंखायनो माने लाथ'वाखै आङो जेबो आरो न'आवबो दैल्जां ना दैज्लाङावहाय माने बिदिनो माइ आरिफोर गायनो फैनो सानदों फैदोंमोन आरो ओमफ्राय दा बोथोराबा आ आरो गरमद्रायना अखा हायाखै।
उम।
ओंखायनो माने गायनो मोनथ'वाखै। दा साननैसो साननैसो उनाव मा जायो नायसै र' अखा हाबा।
औ जेनेबा कलेजाव थांनाया न'निफ्राय थांलाय फैलाय खालामोना थाहैखायो जेनबा?
आङो ओरैनोथ' हस्टेल थाया थानायालाय आङो न'निफ्राय गोजानद्राय जायोना आरो गा गारिफोरबो गारि दङ दंनाया होमबाबो बेसे थाव सोनो। बे हास्लाबा माने माबालाबा थागोन मालाबा गैया जायोना ओंखायनो आं माने रूम थायो माने।
मालाबा अखा हानाय मानाय जायोना थास्लाबनो हाया माने।
ओंखायनो आं रुम थायो माने।
औ।
टाउनावहायनो रुम थानानै फरायो आरो फरायना
ओं।
नोंलाय न'निफ्राय थाङोना ओरैनो रुम थायो नोंबो आं बायदि?
मा होन्दों?
नोंबो रुम थायोना न'निफ्रायनो थाङो?
ए आङो माने रुमाव थानायानो थाया न'निफ्रायनो थाङो आङो माने।
खाथि जायोना नोंसिना एसे?
औ जोंना माने खाथि जायो एसे। न'निफ्रायनो थाङो माने।
आदसा जोंना हास्लाब द्राहैया माने। मालाबा आरो बिदिनो लेट जालाङोना लेट जाबाबो आरो गारि गुराफोराबो अबबा जराव थाव जोबना होगोन मागोन बिदिखौ सानना